हेलौ नोंथां।
हेलौ नोंथां। औ
औ खुलुमबाय।
औ ओ नोंथांजोंनो आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ अब्ला जोङो गेलेनाय नङा हमबा गेलेनाय आयदानि सायाव सावरायनोसै गेलेनाया मानसिनि जिउआव मानि थाखाय गोनांना लोगोसेनो गेलेनानै जोङो माबायदियै गावनि देहाखौ लोगोसे गोसोखौ नंगौना बेनिफ्राय औ माबोरै जाफुंसार जानो हायो बेनि बागै एसे सावरायगोन आरोना
औ नंगौ नोंथां
नोंथां गेलेनाय बुङोब्लाथ' जोङो नोंथां जोंनि देहानि थाखाय जोबद गोनां आरोना गेलेनाया जेरैहाय जोङो गेलेनायनि गेजेरजों माखासे गेलेनायाव जोङो गावनि मेलेमखौ बाहायनानै गेलेनो गोनां जायोना माखासे गेलेनायाव जोङो औ गावनि देहानि रोंगौथि एबा गोहो बोलो बाहायनानैबो गेलेनांगौ जायो आरोना दा जोङो बिदिनो गेलेनायजोंनो जोङो गोबां रोखोमनि जोङो गुबुन गुबुन जायगायावबो दावबायनोबो सुबिदा मोनो नङा होमबा लोगोसेनो गुबुन-गुबुन मानसिफोर जों लोगो हमनो आरो लोगोसे सोलोंनानै लानो नङा होमबा बेफोर खौ जोङो सोलोंनो हायो आरोना बेनि अनगायैबो जोङो गेलेनायजोंनो जोङो गोबां सुबुंफोरखौ जोङो जिउआव जाफुंसार जानायबो नु बाय नङा होमबा बेबायदिनो आरोना औ दा नोंथांनि नोजोराव गेलेनाया मा जोङो गेलेनायखौ मानो गेलेनांगौ बेखौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां गेलेनाय बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि गेलेनाय दङ ना थाय बेफोरबायदि गेलेनाय आदब खायदाफोरा गुबुन गुबुन रोखोमै जों गेलेनाय खौ नुनो मोनो जेरै जोङो मेलेमजोंबो बाहायनानै गेलेनाय खौ नुनो मोनो आरो मोनसेया जाहै बाय जोङो सोलो आरो गोहोजों गेलेनाय बेखौबो नुनो मोनो। मेलेनजों गेलेनाय बुङोब्ला जोङो। जेरैहाय जों चेस गेलेनायखौबो नुनो मोनो।
औ थारैनो।
आरो बेबो मोनसे आरो गोबां बेफोरबायदिनो मेलेमजों गेलेनायबो खेलाफोर दङ आं बांद्राय एसेबाबो मिथिनाय जाया नोंथां। आरो जोङो बोलो जोंबो गेले गेलेनायनि जाहा बेफोर जाहैबाय फुटबल गेलेनाय जोङो गोबाङानो नुखायो फुटबल गेलेनायखौबो। बेहायबो जोङो गोबां खारनो गोनां जायो फुटबल गेलेयोब्लाथाय ।औ जोङो फुटबल गेलेयोब्ला नाथाय जोंना देहाफोराबो स्ट्रं थायो आरोना एसे। गोबां जों बेवहाय एक्सारसाइस खालामनाय बियो जोबोर खारनाय जायो बिनि थाखाय आरो काबादि- काबादिबो गेलेनायखौ जों नुनो मोनो। बेवहाय काबादियाव सिख्लाफोर गेलेनायखौबो जों नुयो आरो सेंग्रा गेलेनायखौ जों नुनो मोनो। मोनो आरोना गोबाङानो बेफोरबायदि खेला गेलेनानै साख्रिफोरबो मोननायखौ जों नुनो मोनो। मोन्दों आरो हादरनि थाखाय नाम लाखिनाय जों बेफोरबायदि। जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां औ।
नोंथाङा गावबो माबाफोर गेलेनाय गेलेयो नामा?
नोंथां आंथ' बेफोरबायदि जेबो बांद्राय गेलेनाय जाया। नाथाय आङो गिबियावहा फुटबलखौ एसे गेलेयोमोन आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
औ नंगौ नोंथां, एसेखौ मिथियो नोंथां फुटबल बुङोब्लाथ' जोङो गिबियावनो
औ एसे बुंनानै होदो अब्ला जिस सेबां मिथिगौ नोंथाङा।
औ नोंथां जोङो फुटबल बुङोब्ला जोंनि फुटबल गेलेनायाव गासै जोंनो जिनैजोन सुबुंनि गोनांथि जायो।
औ।
औ नोंथां जोङो बेयावहाय दाइनजोना फुटबल गेलेनायाव थायो आरो
औ।
आरो बावहाय जोंहा एक्सट्रा थाबावो बेवहाय गेलेनो थाखाय आरो सास से खिपार आरो ना जों दाइनजोना गेलेगोन बिनि उनावहाय सासे गित पार थायो बिनि उनाव
औ किपार माने नोंथाङा ओ फोरमायनानै ओ होगोन नामा?
किपार बुङोब्ला जोंनि बल हमग्रा गुबुन मोनसेया जेब्लाखि सोयो अ ब्ला बै बलखौ लाबथाग्रा।
औ।
औ। खौनो बुंनाय जायो आरोना नोंथां जोङो बल गेलेबा गिबियावनो जोङो जोबोर प्रेक्टिस खालामनो गोनां जायो। बिनि उनावसो जेब्लानि खि देहाया गरम जानानै फैयो अब्लासो जोङो गेलेनाय आयदायाव थाङो आरो ना नों थां। बिनि उनावहाय जोङो बलखौ आथिं सिद्दाजों जोयोब्ला जोंनि आयथिङा सायो बिनि थाखायनो जों बलखौ एसे खायख्लेङै सो जोनाय जायो आ ना नोंथां।
थारैनो।
औ बिदिनो नोंथां औ दानि औ दानि खेला गेलेनाय बा गोदोनि खे खेला गेलेनायाव नोंथांङा माबायदिहै सोलायनायखौ नुनो मोनदों?
नोंथां आंथ गोबां गेलेनायनि बागैथ आं बारा मिथिया नोंथां आं गावबो बिदि गेलेनाय जाया नालाय ओ सोलायनाय होनोब्ला नोंथां आं ओ गोदोनि समाव माने ओ जोंथ जेब्ला जोंङो उन्दैमोन नङा होमबा अब्ला बे समावथ गेलेनायनि गोबां सुबिदा गैयामोन आरोना गथ'खौ गथ'फोर बा सेंग्राफोराबो बेबायदि फुटबल मोनसेखौनो माने बायनानै गेलेनो हायामोन आरोना उन्दै समाव ओ गोबांङानो जाब जुग ओ गोबां मोजां नङैब्लाबो ओरैनो जाब जुब बलफोरखौ बा बेफोरबादि मोजां रोखोमनि सुबिदा मोनाखैमोन आरो गेलेनो बेबायदिनो गोबां फोरोंग्रा गेलेनायनि फोरोंग्रा एबा जायखौ जोङो कर्च होनना बुङो नङा होमबा बेफोरबायदि जेबो कर्च गैयामोन नङा होमबा लोगोसेनो जोङो उम दा जेरैहाय जोङो गोबां जायगायावनो ओ गोबां ओ सुबुंफोरा गुबुन गुबुन क्लाबफोर दङ नङा होमबा। बेबायदिनो बिसोरो गेलेनाय खुंनानै ओ दानि गथ'फोरनि जिहेथु टेलेन्ट एबा रोंगौथिखौ जोङो माने ओ ओ बेरखांहोनायखौ नुदों आरोना गोदोथ' बेबायदि सु सुबिदाखौ आं नुवाखैमोन नोंथां। दा नाथाय गोबां सोलायनाय जाबाय आरो औ बेबायदिनो दा नोंथां ओ गेलेनाय होनोब्ला गेलेनायाथ जोंना ओरैनो माने दान्दिसेनि बा ओ ओरैनो टाइम पास बेबादिल नङा आरोना दानि जुगाव दानि जुगाव जोङो गेलेनानैबो गोबां जोङो जाफुंसार जानायखौ नुदों। गोबां ओ रोखोमनि गेलेनाय जेरै भारताव क्रिकेट गेलेनाय ना क्रिकेट गेलेनायाथ जोबोर मुंदां आरोना भारतावनो बेजों लोगोसेनो जोङो बुहुमाव नायोब्ला जोङो फुटबलखौ जोङो जोबोर मुंदांखा नुयो नङा होमबा। बेफोरबायदि गेलेनानै जोङो ओ गोबां गेलेग्रायानो गोबाङानो माने लाख लाखनिफ्राय लानानै नङा होमबा? गोबां रां खामायनो हायो आरोना, सासे गेलेग्राया बेनि थाखाय जोङो औ । औ जङो गोसो मानि गेलेनायखौ जोङो लानांगोन नङा होमबा?
औ नंगौ।
गेलेनायाव ओ नोंथाङा बे गेलेनायनि ओ जोहै माबायदियै जिउ गावनि जिउखौ दानो हायो नोंथांङा एसे बुंनो हागोन नामा?
उम जों गेलेनायजों गावनि जिउखौ जोबोर जौगासार जानो हायो जेरैहाय जोंङो थायगान्दु गेलेनाय बेखौबो जों नुनो मोनो।
नोंगौ।
औ बियाव सानै सुबुंनि गेजेराव बुलायलायनायखौ जों नुनो मोनो। बेवहाय जायनो देरहागोन बिहानो मे बेल मोननायखौबो जों नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो जों जोबोर जौगानायखौबो नुनो मोनो। मोननाय जायो। काबादियावबो जेरैहाय जायहा नों बांसिनहै मानसिखौ फोथैनो हागोन बिहानो बांसिन गोबां प्राइज मोननायखौ जों नुनो मोनो। जेरै फुटबलावबोहाय जोंहा जायहानो बांसिन गलखौ सोनो हा हायो गलाव बिहानो जोङो गोबां रां बा प्राइज खौ जों मोननायखौ नुनो मोनो आरो। ना बेफोरबायदिनो गेलेनाय आयदायाव जायफोरानो सांसिन आरो हाम बांसिन गेलेनो हायो बैफोरबायदि सुबुंङानो जिउआव। जौगासा जानो हायो आरोना नोंथां, औ आरो नोंथांजों औ नोंथां
औ
जोंथ' गोदोहाय जोंनि गामि ओनसोल बा जायगाफोराव बांसिनानो माबायदि खेला गेलेनाय खौ जों नुनो मोनोमोन
औ
औ नोंथां। नोंसिनि ओनसोलाव माबायदि बे गेलेनायखौ नोंथाङा नुबोनो मोनदों
औ आंथ' नोंथां ओ जेब्ला जोङो उन्दैथारमोन जेब्ला जोङो ओ बेबायदिनो गुदि फरायसालि बायदियाव फरायदोंमोन अब्ला बे समावथ आङो गेलेनायखौ आङो नुवा खैनो होनजायो बांसिनै जों फरायसालियाव जोङो बिदिनो सम लानानै ओ खारनाय बादायलायनाय नङा होनबा खारनाय बादायलायनाय बायदिखौसो आं नुदोंमोन आरो ना बिनिफ्राय माखासे जोंनि ओ गथ'फोरनि माखासे दोरोङारि गेलेनाय नङा होमबा जेरैहाय बेखौ गर गेलेनाय बायदिबो दं नङा होमबा बेनिफ्राय ओ मा होननानै बुङो बे गथ'फोरा जि अन्थाइ खथा बोनानै बे अन्थाइखौ जि जोथ्रोननानै लांनाय जायो नोंथाङा बेखौ मिथिगौ नामा
औ बेखौ जोङो फेनिस गेलेनाय होननाबो बुंनाय जायो औ
सो आं नुदोंमोन आरोना। बेनिफ्राय जेब्ला आङो जेब्ला आङो गेजेर एबा गोजौ फरायसालियाव फैदोंमोन अब्ला बे समावसो आङो माने माखासे रोखोमनि गेलेग्रा जेरै फुटबल नङा होमबा जायखौ जोङो जोलुर होननानै बुङो बेनिफ्राय भलिबल, बेनिफ्राय गुबुन रोखोमनि जेरै जेभलिन जेभलिन खुुबैनाय नङा होमबा जं खुबैनाय बेफोरबायदि गोबां रोखोम नि गेलेनायखौ आङो नुनो मोन्दोंमोन आरो नोंथां। दा नोंथांनि ओ नों नोंथाङा मा गेलेनायखौ साबसिन मोनो।
जोङो उन्दै समनि गेलेनायखौ मा होननानै साबसिन मोनो सेन्देल जों हाखावनानै साखा बुनाय आरो जों गेलेनायखौ नुनो मोनोमोन गोदोहाय। आरो रेदि गेलेनाय। गुरला गेलेनाय गल गेलेनाय बेफोर जोङो उन्दै समावबा बांसिन नुनो मोनोमोन आरोना। जों मा गेलेनायखौ बांसिन मोन होनोमोनब्ला जों काबादि गेलेनानै मोजां मोनोमोन आरोना बांसिन।
औ-औ-औ-औ ओ थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों सावरायनानै। दा नोंथां जोंना समाथ' जाबाय नङा होनबा। औ अब्ला जों लाखिथ'लायनोसै नामा।
औ नोंथां गोजोन गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ थारैनोे गोजोन्थों।
एसेनोसै।